अ नों हेल' अ खोनादों हेल'
ओ हेलौ अ खो-खोनादों।
खोनादों दे खो-खोनादों अ उम
ओं
दोङो ओरैनो ज'नानै
आ
दंङो नोंथां जनानै दङो नोंथां नोंथाङालाय माखालामदो?
आंबोदोङो ओरैनो जनादंथ
अह
आं दङो ओरैनो जनादंथ'यो एसे साइदआव। ओमफ्राय मा खौरांफोरा मारै नोंथांनिया
दंलै गेजेरावनो नोंथां
अह
उम
नोंथाङालाय दासान्दै माखालामगासिनो?
आङो दोंथयो दा ओरैनो।
अह। नोंथांनि खेलागेलेनाय फे-फेब्रेदा मा-मोन। मा खेलाखो मोजांङै मा। फुटबल।
उम उम।
हो हो ।
दा फुटबल गेले
खोनायाखै माहोनदो बुजियाखै।
फुटबल गेलेयोना गेलेया होनदो।
आं गेलेयो गेलेयो।
अ अ
नोंथङा गेलेयोना गेलेनाय?
आंबो गेलेयो।
अ ओ नोंसानिया जायगाया अबेयावमोन नआ।
आंनिआ।
उम।
आंनि जायगाया ओय तामुलपुरावमोन।
अ तामुलपुर न
अ ओमफाय नोंथाङा फुटबलनिबागै माबाफोर बुंनोहागोननामा ससे ओरैनो।
फुटबलनिबागै आं बारारोङा रोंनाया।
अ माने खैजोनगेलेयो माबायदि।
अ इखिनिखौ बायसि खेला रोंगोदेसुन आङो।
अ
जेनेबा फुटबलआव मोननैस दानि दिमावबो मोनसे सादथिमाव एग्रजन गेलेनांगौ
अ ओमफ्राय
ओमफ्राय बारा मिथिला आङो
अ ओमफाय नोंथांमोननिथिं दासान औ आंबो गेलेयो
अ अ
ओमफ्राय नोंथां मोननिथिं दासान्दै माइ गायनाइ आ माबायदि सोलिगासिनो दोङो
माय गाइनाय गा उम माइथ गायथवाखै खोथिया सोथिया फोना दोनदो ओमफ्राय दुब्लिफोरखौ फोमोनना दोनदो
अ जेंनिथिंबो बि बिदिनो सोलिगासिनो दोङो खोथिया फुनाय हालेवनाय आलि खोनाय माइ गायनाय बिदिनो सोलिगासिनो ओंखाम जाबाय ना जायाखै नोंथाङा?
ओह ओह
मा उम ओंखाम जाथवाखै र दा
अ
नोंथाङा जाबाय नामा
जाथवाखैनो
उम उम नोंथाङा मौ दोङो न'आवनो दोङो ना दा बेलेगाव दोङो
नोंथांनि माथो आ क्लियार फैयाखै आंनियाव
अ नामा
उम
उम उम उम
दासान्दै नोंथाङा ओरैनो मा खालामो
दा थ' एख खालामथवाखै आं मावनायाथ एख मावा थवाखै ओरैनो इन्टारभिउनि एप्लाइ खालामना दोनदो आसाम पुलिसाव ओमफ्राय एप्लाइ खालामनायखाय एसे प्रेक्टिस खालामबाय दोङो फुङाव खारो ओमफ्राय बेलासि बल गेलेयो
अ आसाम पुलिस नि
अ खालामदो
आंबो खालामदों आसाम पुलिस फरेस एसे एसे होदों
होदोंना?
अ
मारै जानाय एगजामा?
ए गेजेरावनो जादों नोंथां बाराबो मोजां जायाखै बाराबो हामा जायाखै
ओम आं आंबो खालामदोंमोन खिन्थु आं थाङासैलै
इक्जाम होनो थांजायासै
ओ नाव गोलैदों आंनिया
अ
आंनो जरहाटावसो गोलैदोंओंखाय थांनाय जायासै एसे गोजानखाय
अ
ओम ओम
नोंथाङा फुङाव हारगासिनो नामा आमफाय?
हालगासिनो ओरैनो बायमान बायमान
अ ओमफ्राय नो ओ अ ओमफाय नों थाङा पुलि-पुलिसनि हारनायनि बागै माबाफोर मिथिगोन नामा? जेनेबा माबायदि टाइमाव खारनांगौ माबायदि खालामनांगो मा मा बेफोर रखम
अ आंबो होफेरना मोनबाय जेब आं बायमोन बुजायना होनो हागोन आरो
औ औ औ
माने दाथ' जोंनिया नलबा दिस डिस्टिकसो जायोना
अ
नाला दिस्थ जायोबा जोंनिया फिलआ माबायाव ओइ बे पुलिस रिजार्भआव नेसनेल हावेनि हाथियावनो जायो आरो
अ
ओमफ्राय बेयाव इन्टारभिउ होनो थांनाया अजा बार'फाग होनांगो फिला
ओमफ्राय माबाफोर दंबावो नामा
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा होफेराखै नङा होनबा फुलिसनि
आं होफेरेराखैनो ओं एबारसो अनलाइन खालामा दोनदों
अ अ
थाफेराखै
माने ओ गेटाव हाबहैनानै खागज मोजाङै खिथिनानै
अ
फिलाव हाब हाबनो होयो आरो ना हाबाना दसे जनो होयो जनो होना जननानै ओमफ्राय माबा गानहोयोलै बे मोनसे नाम्बार गानहोयो सिगाङाव नाम्बार
औ औ
ओमफ्राय नाम्बारखो गानना खारनांगो आरो
औ औ
खनसे खारनायाव खालबारियाव
औ
ओमफ्राय याव बार पाक जाहैबाय नालाय जोंना नलबारिनिया
ओ
टाइमा सैद मिनिट थायो सैद मिनिटाव हाबनो हानांगोन आरो ना होमबानिया नों नोंथाङा नाम्बार बांद्राय मोनाबाबो पास खालामनो हागोन आरो ना थ बाराव सुयद मिनिट आव हाबनो हाबाथाय
अ
ओमफ्राय बिदिनो खारखांनो खारखांनायनि उनाव लं जाम्प बारनो होयो एसे रेस्ट लानानै
लं जाम्पफोराव खै फुदसो बारनांगो
लं जाम्पआव एक्सिलेन्ट बारनांगौबा माबा सारे खल्ल' सारै खल्ल' एक्सिलेन्ट जायो
सारि हल्ल'
उम हल्लआव एक्सिलेन्ट
अ उम
दा ओरैनो
आङो अथ्र' फुट बारो मा होनदों नोंथाङा
आं दासिमबो सल्ल'खौनो बारनो हायाखै
सल्ल'खो
उम।
अ। मा होनदों नोंथाङा।
माने आंनिया लंजामा खम ना एसे।
अ।
थ' एसे प्रेक्टिसबो खालामगासिनो ओमफ्राय दा लं जाम्प बारनो हाथ'वाखै।
नोंथांमोननियाथ' तामुलपुराव गेदेर फिल्ड दंखायोन' इदि खारनो
अ। जोंनिथिं खारनाय फिल्ड दंङ दोंनायालाय।
दाबो खारबाय दोङ दा।
हा। दाफोर दाफोर दाफोरओरैनै लामाफोराव खारो आरो। ओमफ्राय फुङाव खारो। बेलासि फुटबल गेलेयो।
अ अ।
सोलिगासिनो दं आरो।
उम दाथ' आरो अखा बोथोरबो ना फिल्डफोराव दैबो हाब्रबो जायो नालाय खारनाय हाया।
फिल्डाव दै जायो। बेनिखायनो फुङाव लामायाव थाङो आरो।
अ थिगानो थिगानो।
औ। नोंथाङाबो थाङोबा फुङाव लामाफोराव।
बिदिनो खालामगासिनो लामायाव फुङाव खारो ओमफ्राय बेलासि फुटबल गेलेयो।
औ।
नोंथा दा बे बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो।
आं दा डिग्रि फरायगासिनो नोंथां।
अ डिग्रि मासेम।
आं फरसेमाव फरायगासिनो दङ दा।
ए तामुलपुरावनो फरायै आरना होमबा।
औ आं टामुलफुरावनो फरायो।
उम उम।
नोंथाङालाय बेसेयाव लासे फरायनाय?
आङो हाय सेकेणडारि पास खालामना फास सेमाव एदमिसन लादोंमोन
ओ
ओमफ्राय लानानै एसे फैसानि प्रब्लेम जानायखाय आं फरायनाय ओ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
माबे कलेजाव फरायदोंमोन नोंथाङा?
आं रङिया कलेजाव एडमिसन लादोंमोन
रङिया कलेजाव?
उम उम
औ
दे होमबा गोजोनथोंसै नोंथां
अ दे दे नोंथां दे
गोजोनथों
औ गोजोनथों